हेल'। अ खोनादों। अ खोनादों खोनादों।
नोंथाङा माबोरै दं?
मोजां खबरा बिदिनो।
मोजाङानो जों दा दैज्लाङाव मा मा मैगं जानाय जायो आं एसे सावरायनो सान्दों नोंथाङा सम दङब्ला एसे खोनासंनो हागोन ना?
अ अ।
औ औ नोंथां जेरै जोङो दैज्लां बोथोर होनोब्ला गोबां रोखोमनि जों मैगं थाइगं जानाय जानाय जानाय जायो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे नोंथाङा बुंबाय था दे।
औ जेरै जों दैज्लां बोथोर होनब्ला जेरै जोङो थास' आयथें थास'नि बिबार जेरै जों थास' बिबारफोरखौ ब्रयलार बेदर एबा अमा बेदरफोरजों जों जानाय जायो आरो जोङो थास' आथिंफोरखौबो जेरै जोङो ओ खान्थाल बेगर एबा जेरै जोङो एवनानै जों फ्रायफोर मैथाफोरजों फ्राय एवनानै जानाय जायो।
औ औ खोनादों खोनादों।
औ जेरै जोङो गोबां रोखोमनि जोङो जानाय जानाय दङ जेरै दैज्लां बोथोर होनब्लाथाय गोबां रोखोमनि जानाय खोनादों ना नोंथाङा?
अ खोनादों। नोंथाङा दे कन्टिनिउ खालामबाय था।
औ जेरै जोङो गोबां रोखोमनि जानाय जायो दैज्लां बोथोर होनब्लाथाय जेरै जोङो ओ गायनाय गायनायफोरखौ जोङो मैगं थाइगं गायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो लेस्रा भिन्दि, आरो जोङो मैस्था, खुमब्रा, थास'फोरखौथ' दैज्लां बोथोराव गायनायानो जाखायो।
औ
आरो जोङो ओ मैस्थाफोरखौ जानो थाखाय जोङो खांख्राइ नाफोरजों जानाय जायो जेरै बांसिनानो जोङो।
औ औ
आरो जोङो ओ मा होनो जेरै ओ खुमब्राफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिनानो जानाय जायो। मानो होनब्ला जेरै जोङो हाजिरा खामब्लानोबो जोङो संनानै हैनाय जायो। औ जेरै जोङो ओ खुमब्राफोरखौबो जेरै जोङो नाफोरजोंबो जाजायो खांख्रायफोरजोंबो जाजायो आरो हांसो बेदर एबा जों हांसो बेदरफोरजों सो बांसिन जानाय जायो खुमब्रा मैगंखौ।
औ औ
औ नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै होदो दैज्लाङाव मा मा मैगं जानाय जायो?
दैज्लां माने आंनाव बेफोरनि माने आङो बेफोरखौ माने बांद्राय नलेज गैया आरो आंना। गैनाया थेवबाबो ओ बिदिनो दैज्लां फोराव बुङोब्ला दा सोलिबाय थानाय बोथोर खौनो दैज्लां बुंङो। ओ दैज्लां थ' नङा जेनेबा दैज्लां हाबबाय दां जेनबा?
औ दैज्लां हाबबाय जेरै माइ गायनाय, माइ गायनाय जेरै, औ माइ दैज्लां बोथोरबाथ' जों माइ गायनायखौ नुनो मोनखायो।
औ
औ जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव जेरै बायदिसिना गोबां जोङो जानाय होनोब्ला जेरै गय फाथैयाबो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि जेरै जों गय फाथैखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो। औ आरो जोंङो फुजा फाथालावबो गय फाथैखौ होनाय जायो।
औ औ नंगौ।
आरो जोङो जाग्रा होनोबाथ' जों थालिर जों थालिर बेखौ एवनानैबो जाजायो आरो सिफफोरबो बानाय जायो।
औ औ
आरो जोङो बे थालिरनिफ्राय ओंखारनाय मैखुनखौबो जोङो जायो। जेरै जोंनि बेमार बेमार आजारफोर जाब्ला जों बांसिन जानाय जायो थालिर मैखुनखौ।
औ औ नंगौ। अ नोथां नोंथाङा दहै सोंदोंमोन अ दे नोंथाङा बुं दे नोंथांङ बुं
औ नोंथाङानो बुंदो दे होमब्ला
औ नोंथाङा सोंदोंमोन ना माने एसे माने फोरमायना होननाय बायदि माने आंखौ अह गिबियावनो आंनि मोनदांनाय आ मोनदांनाय बायदिबा बा थास' बिबारनि सम जानो हागोन दा
औ नंगौ थास' बिबाराथ' दैज्लां बोथोराव जानायानो जाखायो
औ थास' बिबार आरो थास' आथिं
औ जों बुंनो औ जों बुंनो थाङोब्ला थास' थास'खौ जों गासैखौबो जानाय जायो बिगुरखौल'सो जानाय जाया औ जेरै जों थास' आयथें थास' बिथ थ्रि थास' बुगा थास' नि बुगाखौबो जानाय जायो आरो थास' बिलाइखौबो जों खारै खारैफोर जानाय जायो औ
अ नोंथाङा माने आं दे बुंबाय माने थास' बेगार आरो थास' आथिंनि खोथा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां माने बेफोर मोननै मैगंखौ माने मा माजों माने जानो मोजां मोनो आरो
आं बुजियाखै नोंथां
अ माने थास' बिबार आरो थास' आयथिंखौ नोंथाङा जेनेबा नोंथां दहाय बुंबाय खांख्राइफोरजों जानो मोजां जादों
औ नंगौ औ थार थारैनो जों मैथाखौ खांख्राइ आरो नाफोरजों जानाय जायो थारैनो जोङो थास' आथिंखौ जानो थाखाय जेरै जोङो बेनि बिगुरखौ ओ गार
औ
आरो एसे दावराव जादों नोंथां नोंथाङा साइदाव थांनो हागोन ना
बेखौथ' आं जेबो बुं हाला माने खाथियाव दिसथाब जादों
औ थारैनो जेरै जों थास' आथिंखौ जानो थाखाय जोङो थास'खौ थास'निफ्राय जोङो खानानै लायनाय जायो एसे फोरानदबनाय जायो आरो जोङो थास'नि बिगुरखौ गारग्रोनानै जोङो ओ जेरै गोखै नांगौ जोंनो थास'आ जाहाथे जोंनि गारमाफोराव माना औ बेखौ जोङो
मेस-मिस्नाखौबो बाहनो जायो
औ मैस्थाफोरखौ बाहायनाय जायो जेनेबा जों गोखै बुस्थु जेरै बग्रि फिथाइफोरखौबो होनानै जानो हायो जाह हाथ बस्थु जोङो थास'आव बाहायनाय जायो
औ
औ आरो थास' बिबारखौ जानो थाखायबो जोङो एसे खारैनि गोनांथि जायो एसे जाहाथे जे जोंनि गारामाफोरावबो जेबो माना आरो जोङो अमा बेदरफोरजों जानाय जायो। अमा बेदरफोरखौ जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायना लाना फैनानै जेरै जोङो एवफ्रामनो गोनां जायो ब्रयलारफोरखौबो आरो जों बेयाव ओमफाय बेजों मोननैखौबो मिक्स खालामनानै एवनाय जायो औ थारैनो
होबा नोंथाङा थास' बिबार आरो थासास' आथिंनि बे मोनैनि गेजेराव बबे माने बबे मोनसेखौ माने
औ आं जानो थाखाय साबसिन मोनो थास' बिबार जों अमा बेदरखौ आं बांसिन साब थावसिन मोनो आरोना आं जानो थाखाय आरो थास' आथिंआबो आंनि जोबोद थास' आथि खौबो आं जानो जोबोद मोजां मोनो
औ थास' आथिंखौ आङो औ थास आथिंखौ माने दाउ बेदरजों एसे गोथावसिन मोनो आरो
औ नंगौ थारैनो
औे
जेरै थास' होनब्ला जों जाजोबो माने बिनि बिगुरखौल'सो जों जानाय जाया बिगुरखौ औ आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला खान्थालखौबो जोङो जानायानो जाखायो जेरै जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर खान्थाल थाइजौ लिसु जानायनि दिन
औ औ
ज' हमबाय जेरै जोङो जायोमोन औ नंगौ थारैनो
जोंहाबो लिसु बिफां दं माने गोबां गोबां फिथाइ थादोंमोन आरो
औ नंगौ आरो दा जोङो जानो थाखाय जोङो दा लेथुखु थायगासिनो लेथु खुखौ फिथाइ होनो
औ नोंथांमोनथि लिथुखुबो बुङो आरोना जोंनि लिरखुबो बुंनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो गुबुन गुबुनाव आलदा आलदा बुङो। नोंथां जेनेबा नोंथाङा जेबो गाज्रि मोना जोंनिथिंबो आलदा बुङो।
औ मोना मोना
औ नंगौ नोंथां जेरै जोङो जानाय बुङोब्ला गोबां रोखोमनि दङ जेरै फिथाइ सामथाय ओंखैया जेरै जोङो जायो जेरै मैगं थाइगंफोरखौबो जेरै जोङो माना मुनि होनो नों नोंथांमोननिखौ मा होनो नोंथां
मान मुनि जोंनिआव मान मुनि होनो खिनथुआंङो बबेबा बबेबा ओनसोलाव मालाबा फोर माने दावबाय नाय जायोब्ला जेनबा गुबुन बर फ्राव थांनाय जायोबा मानि मुुलि होनो बे खोनानो मोनो आरो औ औ औ
आरो गोबां रोखोमनि दङ औ नोंथां
दा थाइजौनिबो बोथोर सोलिगासिनो जानांगौ
औ नंगौ नोंथां थाइजौफोराबो जोबनो हमनोसै बे जोंना आमथिं सुवा जायै सायावनो जों थाइजौ खौ जानाय जायो नोंथां
औ
आमथिंसुयाथ जाथ'वाखैनो जेनेबा जोङो आमथिसुवा जायै सायावनो जानाय जायो मानोना आगोलनि दिनखौ जोङो दा मानिनायखौनो जाला आगोल
औ औ औ नंगौ नंगौ सैथो आरो सैथो नोंथाङा जेबो बेकग्राउणड नयस खोनायाखैना
हो
आंनि आंनिफ्राय जे बेकग्राउन्ड नयस खोनानो मोनाखैना नोंथाङा।
ओहो नोंथां
अ दा क्लियार खोनाबायना।
औ नंगौ नोंथां खोनादों।
अ होमबा नोंथाङा बुंदोंमोन ना माने थाइजौ होननानै दा जोंनाबो आंबो गोबां थाइजौ जानाय जाबाय आरो बे आमथिंसुयानि सिगां नों मानसिफोरा दा बेफोर माने माने मानिनाय बा गोसोनि फालिनायफोरखौ माने बांद्राय माबा होला आरो।
औ नंगौ जोबनो हमबाय औ नंगौ जोबनो हमबाय आगोलनि दिनखौ जोङो ओ फोथायनो थाखाय ओमफ्राय जेनेबा जोबनो हमलांबाय दानि दिनाव जोङो फोथायनायखौ गोब्राब मोनबाय आरो जेरै जोङो थाइजौ खान्थालखौ जेरै जोङो आमथिसुवा बायागौ मानि जों आमथिसुवा जायागौ मानि जोङो जा जानाय जायो
औ औ नोंगौ गोदोनि समाव माने एसे माने फालियोमोन आरोना माने आमथिसुवानि उनावसो जा नंगौ होननाय मोनसे नेम
औ थारैनो।
जानाय बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि जेरै जों थालिर फस्ला खौबो जानाय जायो बैसागु बोथोरफोराव औ बैसागु बोथोराव बांसिनानो जानाय जायो जोङो। जेरै थालिर फस्लाजों अमा बेदर बेफोरबायदिखौ जों जानो मोन्दों आरो आगोलनि दिनाव एसे आलादामोन जेरै जों खान्थालफोरजोंबो बेदर संनानै जानो हायो खान्थालखौथ' बांसिनानो जानाय जा खायो बयलार बेदर एबा अमा बेदरफोरजों जोङो
ओरैनो खुगाजोंबो आरो ओंख्रिजोंबो आरो ना औ औ।
दे होमब्ला नोंथां अब्ला जोंना समा जा थ'नसै नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।
अ अ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो औ औ।